औ नोंथां नोंथाङा नों नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां हागोन।
अ ओ नोंथावना नोंथांनाव आं ओ खा थिगासनि ओ सोमोन्दै फंनसो फोरमायनो हो-होनांगौमोन नोंथां
औ औ नंगौ औ हागोन नोंथां आङो ओ खाथि गासा ओ खाथि गासा होनोब्लाथ' जोंहा मोनसे गोदोनिफ्रायनो ओ फालिबाय थानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां? खाथि गासा फोरबोखौ जोंनि बर' समाजनि बर' सुबुंफोरनि अनगायैबा गुबुन गुबुन हानि सुबुंफोराबो फालियो आरो नोंथां गासैबो बेबायदिनो नोंथां काति गासा फोरबोखौ जोङो गय गोरलैनि मुङाव होनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा गय गोरलै माइ गोरलै बेफोरनि सायावफाय ओ होनाय जायो बेफोरनि सायाव बेबायदिनो जोंहा खाथि गासा फोरबो अ बेबायदिनो जोंहा गय गय गोरलै जाय जायखौ जोङो गयखौ जोङो खाथि गासा फोर बोनि सिगां जोङो जानो मोना। जुदि जोंनिया खााथि गासा फोरबोनि सिगां ओ गयखौ जोङो जायोब्ला गय जायोब्ला जाय सुबुङा गय जादों बेयो खुगा खायलेंजायो होननानै गोदो निफ्राय फोथायनाय दङ आरो नों थां बेबायदिनो नोंथां खाथि गासा खौ काथि गासा फोरबोआव जोंहा बेबायदिनो जोङो थालिरनि थालिरनि बिखंखौ जोङो दाननानै थालिरखौ फुनानै आरो बेखौ सिथा सिदा हास'नानै थालिरनि बे देन्थाखौ जोङो बेबायदिनो नो न'नि बेबायदिनो गय बिफांफोराव जोङो जि गाब दों खानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो आरो लामानि बिफां जा बिफां दङ बेयावबो जों खानाय जायो आरो मोसौ गलियावबो जों बे थालिरनि बेबायदिनो देन्थाखौ जोङो खानाय जायो आरो नों थां बेबायदिनो जोंहा खानानै बेबायदिनो जोंहा सोर इसोरनि सेराव आलारि बाथि लगायो आरो नोंथां थां गावबागाव न'खराव बेबायदिनो जोंहा एसे थगि होनानै बेबायदिनो जोङो गोबां आर'ज गाबनानै ओ बेबायदिनो जोङहा इसोरनियाव बोर बियो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा मोनसे उम मोनसे बेबायनो थालिरनि देन्थाखौ जोङो मोनसे औवा दान औवाखौ जंफाद खालामो दाननानै बेखौ थुना लांनानै खौ जोङो दुब्लियाव लांनाय जायो आरो नोंथां बेबाय बिदिनो जोङो दुब्लियाव
दुब्लियाव बेबायदिनो जोंहा गावबा गावनि हायाव गावबा गावनि हायाव जोंहा माइ गायनायाव बेबायदिनो जोंहा ओ आलारि बाथि लगायो आरो नोंथां बे थालिराव थालिरखौ जोङो गन जों थुनानै बिआव जोङो ओ थाइगिर बिखुंआव जोङो खाला ल--ल'गाय नोंथां बेबायदिनो जोंहा थाइगिर बिखङाव ओ गोबां गोदोनि सुबुंफोरा सुबुंफोरनिफ्रायबो जोंहा गोबां गोदोनिफ्रायनो जोंहा बे थाइगिरनि बिफ बिफङाव जोङो खाला लगायनायखौ जोङो नुनो मोनदों मोनदों आरो नोंथां आरो आथिखालावबो जोङो नुनो मोनदों बे उम थायैनि बिखौङ खालागनायखौ नाथाय बेबायदिनो जोंहा आथिखालाव एसे खमसि आरो नोंथां नुनो मोननाया मानो होन्नानै बुङोब्ला आथिखालावथ' जोंहा हानि हानि साथि खाला ओंखारबाय नालाय नोंथां बेनिखायनो औ बिनिखायनो जोंहा बे ओ बेबायदिनो जोंहा सथि खाला हानि साथि खाला ओंखारनायखायनो बे थाइगिर बिखङाव साथि खाालगानायखौ जों एसे खम नुयो आरो नोंथां नाथाय जोंनि ओनसोलाव बांसिन सुबुं नो बेफोरबायदि थाइागगिरनि बिखङावसो साथि खाललाल' गायो आरो नोंथांजों जोंनि ओनसोलव ओ बेबादिनो नोंथां साथिखाला लगायनानै जोङो बेयावनोबो जोंहा एसे मा थुगि होनायखौ बुध फोरखौ जोङो लांनानै होनानै आर'ज गाबो आरो नोंथां इसोरनियाव आरो आर'ज गाबनायजों लोगोसे से जोंहा गोदोनिफ्राय मोनसे नेम दंखायो दे जेरै जोंना खुगा सल' मोनसे दङ बे काति गासा फोरबोनि मुङावनो जेरै जोंना अ हुर हुर जोंनि माइखौ ओ दा जालांथों गुबुननि माइखौ अ दा गुबुन माइखौ सोजालां सका आरि होननाय मोनसे ओ ओ मोनसे खुगा सल' दङो आरो नोंथां बेखौ जोङो खननाय जायो आरो नोंथां साफ्रबोस साफ्रोमबो नखर खरनि सुबुंफोरानो आरो बेबायदिनो जोंहा बेफोरबायदि खुगा सल' होननानै जोङो इसोरनियाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो बोर बियो आरो नोंथां ओ बेनिफ्राय जोङो ओम ओ दुब्लि फारसेनिफ्राय जोङो फैनानै न'आव बोगो बेबायदिनो जोंहा ओ बारिफोराव गय गयफोराव जोङो बे खानानै दोननाय थालिराव ओ बेबायदि आलारि बाथि लगायो आलारि बाथि लगायनानै जोङो बेयावबो बोर बियो आरो मोसौ गलि दुब्लिफोराव बेबायदिनो जोङो आलारि बाथि लगायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो काति गासा खौ ओ फालियो आरो बेबायदिनो जोंहा खाति गासानि मुङाव गासैबो सुबुंफोरानो ओ गासैबो सुबुंफोरानो ओ थुगि होनाय जायो नालाय नोंथां गासैबो सुबुंफोरा नो माइ आबाद माव-मावखायो बिनिखायनो ओ जोंहा गामिनि सुबुंफोरा ज' ज'यैनो बे गावबा गाव न'खर न'खर ज' ज' रावबो एना एनि गैयाजासे जोङो ओ बे थुगि होनायफोर थुगिहोनाय प्रसाद खौ जोङो जायो आरो नोंथां जानो नखर नखर जालां ओ आरो नोंथां बिदिनो जोंहा काटि गासा फोरबोखौ फालियो आरो बेबायदिनो जोंहा रायजोआवबो गामिनि थानावबो जोङो ओ खाथि गासानि मुङाव जोङो साथिखौ खाला लागायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा खाटि गासाखौ फालियो आरो खाथि गासाखौ जोङो एंगारनो हाया आरो नोंथां बेबायदि बिदिनो जोंहा ओ ओ गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय फोरबो नालाय जोंहा बेखौ बेबायदिनो जोङो फालिनाय जायो बिनिखायनो खाथि गासा फोरबोआव जोंहा जोंनि बर' सुबुंफोराल' फालिया बेखौ जोंना एसा मिस हारनि सुबुंफोर बा जोंहा नेपालि हारनि सुबुंफोर बेफोरबो बिसोरबो जों जोंहा आबाय आबाद मावनाय जायो आबाद मावो नालाय नोंसा नोंथां बिसोरबो बिनिखायनो बिसोरबो बे काति गासा फोरबोखौ फालियो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो फालिनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावबो खाथि गासानि सोमोन्दै नोंथाङा मा बायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन ओ खाथि गासाया ओ नोंथाङा दाबावैसो जे बुंलोंनाय बायदियैनो ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथां ओ गिबियावनो जों दुगैस्रां लोबस्रां ओ काटि गाासानि मुङाव ओ थुगि होनानै बुद प्रसाद बायदि ओ प्रसाद होनानै जों ओ कटि गासा काटि गासानि मुङाव ओ बिदिनो ओ खाला लगायनाय जायो बा ओ आलारि बाथि लगायनाय जायो नोंथां बिदिनो जों आलारि बाथिखौ ओ बुध प्रसाद होनानै ओ जों न'आवबो न'आवबो ओ लगायनाय जायो आरो ओ दुब्लि ओ दुब्लि आरो बारिफोरावबो जोङो ओ लगायनाय जायो नोंथां ओ बिद बिद बिदिनो जों ओ काति गाासायाव गय गोरलै गय गोरलै होनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो।
ओ बिदिनो ओ जाय जाय सुबुंफोरा ओ आबाद मावनाय जायो बा आबाद फोथाराव बिदिनो आबाद फोथार एबा आबाद दुब्लियाव बिदिनो ओ आलारि बाथि लांनानै बुत प्रसादफोरखौ लांनानै ओ बिदिनो ओ खाला लगायनाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ
बिदिनो ओ काति गासाखौ ओ काति गासाखौ जों ओ फालिनाय जायो नों थां नोंथाङा दाबावसो बुंलांनाय बायदिनो ओ काति गासा फोरबोखौ जों गासैबो हारिनि सुबुंफोरानो फालिनायखौ ओ नुनो मोनदों नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ‌ बिदिनो ओ बिदिनो काति गासाखौ रंजा बाजायै फालिनाय जायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ थारैनो
बिदिनो ओ काति गासाखौ जों ओ काति गाासायाव जों बुद प्रसात ओ‌ बावनानै ओ होनाय जों गासैबो सुबुंफोरानो ज' ज' जयै ओ गोरोबलायनानै बेबायदिनो ओ बुद प्रसादफोरखौ जानाय खौ जों नुनो मोनदोंमोन नोंथां।
औ औ नों
ओ बिदिनो जों एननाय एनि गैलायाजासे बेफोरबायाददिनो ओ ज' ज'यै ओ ज' ज'यै गु प्रसाद जालायनायखौ नुबोला ओ जोबोर गोजोननाय मोनो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ थारैनो नोंथां
बिदिनो जों काति गासा फोरबोखौ रंजा बाजायै ओ‌ फालिनाय जायो नोंथां। बेबायायदिनो ओ खाथि गासायाव जों ओ गय गोरलैफोरखौ होथारनांगौ जायो नोंथां ओ बिदिनो ओ आलारि बाथि खौ जों बारि न' आरो ओ मोसौ गलिफोरावबो आलारि बाथि थि लगायनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां।
नंगौ नंगौ थारायनो नोंथां
बेबादिनो जों जों ओ काति गासा फोरबोखौ जों फालिनांथारगौ नोंथां नोंथाङाबो ओ काति गाासानि बागै आरोबाव ओ मायबाफोर ओ मिथिबावो नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां ओ काति गासा फोरबोआवथ' जोंहा दानिसो आं बुंलांनाय बायदिनो जोंहा खााथि गासा फोरबोखौ फालियो नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ जोंहा खाति गासा फोरबोआव ओ बेबायदिनो जोंहा गोदोनिफाय फोथायबोनाय बायदिनो जोंहा मोनसे ओ जेनेबा काति गासा थुखि होखांनायनि उनाव जोङो मोनाबिलि समाव न'खराव राव जा जोंहा हांसो बा दाउ दङ बेफोरखौ जोङो काति गाासानि मुं मुङाव जानाय जायो आरो नोंथां काति गासा फोरबोनि मुङाव औबेबायदिनो जोंहा न'आवनो जा जोंहा दाउ अमा दाउ बोरमा बेबायदिनो जोंहा हांसो बेबायदि फिसिनाय थाखायो नालाय नोंथां गोबां बर' सुबुंनि न'खराव बिनि ओंखायनो जोंहा बेफोरखौ जोङो सिथारनानै काति गासानि मुङाव जानाय जायो आरोना नोंथां। बिदि जायोब्ला लायनो नोंथां जोंहा माइ आबादफोराबो जोंना गोबां फिथाइ होयोनो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बां जोंनि माय आबादाबो मोजां जायो होननानै गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय दं। दङ' आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
ओंखायनो जोंहा ओ बेफोरबायदि खाथि गासाानि मुङाव ओ दाउ हांसो बेफोरबायदि इखौ जों जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां बेदिनो नोंथां काति गासा फोरबोआ बेबायदिनो जोंहा ओ ओ गोदोनिफ्रायनो फा ओ फालिबोनाय नालाय नोंथ थां बेबायदिनो जोंहा सा फोरबोआ ओ इयुनावबो जोंना थालांबाय थागोन आरो नोंथां बेबाय बिदिनो उम थालांबाय थागोन होन्नानै मिजिंथिनो हायो आरो नोंथां मानो होन ब्ला बियो मोनसे बर'निनो फोर फोरबो नालाय आंगो फोरबो बिनिखायनो ओ काति गासा फोरबोआ थाबाय थागोन होनना नै मिजिंथियो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना होबाय नङा होम्बा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
बिदिब्ला जोंनि सावनाय आयदाखौ बिखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्नाय थाबाय नोंथां औ।
औ।